औ आं खोनादों नोंथां नोंथाङालाय औ नोंथाङा जे फन हरनायनि जाहोना
बेफोरनो जाबाय जोङो जोंनि दोरोङारि माखासे फालिथायफोर बुंनो थाङोब्ला जेरै बैसागो मागो बेफोरनि बारै एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आरो आं नोंथां
औ
नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ सावरायजागोन नोंथां जोङो आं गिबियाव होमबा बैसागोनि बाथ्राखौनो फोरमायलांसै
औ नोंथां नोंथाङा माखौ हायो बेसेबां हायो बुजायदो नोंथां
औ औ जागोन दे जोंहा बैसागो होनोब्लाथ' बयबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां जे बैसागुआ जाबाय जों बयबो बर' हारिनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो जाय मोनफ्रोमबो बोसोरावनो जायो बियो आरो बेखौ जोङो मोन फ्रोमबो बर' गामियाव नुनो मोनो आरो नोंथां बैसागो रंजानाय फोरबो फालिथायखौ गिबियाव जोङो बैसागोआ माबोरै जागायजेनो होनोब्ला जोङो बुंनो हायो जेरै जोङो सैथ्र' दाननि जोबथि सानाव जों मा खालामो जे मोसौ मोसा थुखैनाय बिनिफ्राय जागायजेनो आरो जोंहा बैसागोआ आरो जों बर'फ्रानो मा होनदों बैसागोखौनो बोसोर गोदान होननानै हमनानै लायो आरो जोङो मोसौ मोसा थुखैनाया बोरै जायो होनोब्ला आं नोंथांनो फोरमायलांनोसै जोङो गिबियाव मा होनदों मोसौ मोसा जि सोरांनाय लोगो लोगो जोङो मोसौ मोसा बेनियाव जों मा खालामग्रोयो जे जोङो मोनसे जेनेबा मोसौनि जि दिरुं लागाम माखासे जोङो मोसौनि मोदोमाव खानाय दिरुं बायदिसिनाखौ जों हास'जोबनानै बेनो गोदान खानानै होजोबो आरो जेरै जोङो गोदान सि जोम लंपेन्ट गस्ला गाननाय बायदि बिदि मोसौनोबो जों गोदान गोदान दिरुं होजोबो आरो बै दिनखालि आरो जोङो मोसौनि जि मोदोम बैफोराव जोङो गोसोम गोसोम फोथाफोर फुननानै होयो होयो आरो नोंथां आरो जोङो मोसौनि गोदोनायाव बायदिसिना फिथाइ सामथाइ माला सुनानै गानहोनाय जायो जेरै जोङो बुंनो हायो लाव फान्थाव हालदै ओमफ्राय ओ मोखोना बिलाइ उ रायदों बिलाइ बायदि बायदिखौ जोङो माला सुनानै गानहोनाय जायो आरो नोंथां बिखौ मानो गानहोयो होनोब्ला जोङो नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ जि बायदिसिना फिथाइ सामथाइखौ मानो गानोहो होनोब्ला बे जि बोसोर गोदान फैगोन बै समाव जाहाथे नोंथांनि मोसौ मोसौआ जेबो बेमार आजार जाया बैनि थाखाय बैफोर फिथाइ सामथाइनि मालाखौ सु सुनानै गानहोनाय जायो आरो नोंथां बिनिफ्राय जोंहा जेब्ला मोसौखौ माला गानहोखांबाय फोथा फुनखांबाय ओमफ्राय जोङो मा खालामो दैमायाव थुखैनो लाङो आरो मोसौफोरखौ ओम मोसौखौ दैमायाव थुखैनो लांनायाव जोंहा माखासे सल'फोर खननाय जायो। जेरै सल'फोरा जादों लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा होननानै बिदि मोनसे जोंहा खुगा मेथाइ दं आरो जोङो जेब्ला मोसौखौ दैमायाव थु खैनो लाङो बा दंग'फ्राव थुखैनो लाङो अब्ला जोङो बे सल'खौ खननानै थुखैनो लाङोमोन आरो नोंथां ओ जेनेबा बे जि बिमा गायदे बायदि दाजा होननाय माने फिसाखौ गेदेर गोलाव जात थों बिफा बलद बायदि जाथों होननानै जोङो मा होनो ओ बै सानखालि बिदि ओ खुगा मेथाइ खनोमोन आरो नोंथां। ओ बिनिफ्राय ओ जेब्ला मौसौ आ थुखैखाङो अब्ला जोङो जे मोसौनि जि दिरुं माखा ओ बेैफोरखौ जोङो मा खालामोमोन ओ जि दैमायाव होलाङो नालाय बै दैमाफोराव जोङो बै रसाफोरखौ दिरुंफोरखौ जोङो दैमा सेर सेर सेराव थुनानै गारबोजोबोमोन आरो नोंथां। आरो बै दिनखालि जोङो मा खालामबावो ओ न'नि सोरगिदिं ओ बायदिसिना बिलाइ फिथाइ सामथाइनि माला सुनानै न'नि खना खना बा मोसौ गलि बायदिफोराव जोङो आलायनानै दोनोमोन आरो जेरै रायदों, बाग्रिखब ओमफ्राय मोखोना ओ लाव ओ हालदै हाइजें बेफोरखौ जों माला सुनानै न'नि खना खननायाव आलायनानै दोनोमोन आरो। ओ जाहाथे ओ मा होनदों जि जोंनि फैनो गोनां बोसोर गोदान बैफोराव जोंहा ओ नखरफोराव जेबो बेमार आजारफोरा दाजाथों बिदि होननानै जों बे फोर मालाफोरखौ न' सेर सेर थुनानै दोनजोबोमोन आरो मोसौ गलिफोरावबो। ओमफ्राय जोंहा बे दिना जोबखांनायनि उनाव जोंहा मा जागायो होनोब्ला बैसागोनि से थारिख बै सा से थारिखाव जोंहा मा खालामो जे गेदेरा उन्दैखौ ओ बोर होयो उन्दैया गेदेरखौ सनमान लायो आरो। बै दिनखालि बैसागोनि से थारिख खालि ओ बिदिनो आरोबाव मा खालामबावो ओ जि ओ बै से थारिख खालिनो मा खालामबावो ओ सेम ओ बैसागोआव गासैबो रायजो राजा बा रायजोफोरनि हंग'फ्राव मा जायो आर'जफोर जायो। बा आर'जफोर खुंनाय जायो आरो बै आर'ज फोराव गामिनि गेदेर गोलावफोरखौ उन्दैफोरा खुलुमो। गेदेर गोलावफोरा उन्दैफोरनो बोर होनाय ओ जायो आरो बे से खालार खालि आरो ओ नखरनि बाय बाहागिफोरखौबो खुलुमलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बै से ओ थारिक खालि बेनिफ्राय जोंहा से थारिकआ जेब्ला जोबनानै थाङो जेब्ला नै थारिकआ फैयो अब्ला जों मा खालामो। मोनफ्रोमबो गामियाव ओ नै थारिखनिफ्राय ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो नखर नखर रंजायो आरो। नै थारिखनिफ्राय स्नि थारिखसिम माबोरै रंजायो होनोब्ला जोंहा बैसागोआथ' रंजानायनि फोरबोखा नङा ओमबा नोंथां? ओमफ्राय जोङो मा मोननो हायो बैसागोआव मोनफ्रोमबो न'खरावनो जौ बिदै मोननो हायो आरो नोंथां। बैसागो बोथोराव ओ जाला लोंला बेफोर गासिबो जाजोबो आरो जोंहा बोसोर गोदान होननानै फालियोना बैसागोखौ। ओ बेनिफ्राय जों मा खालामबावो? ओ जेब्ला नै थारिख फैयो अब्ला सेंग्रा सिख्ला जमा जानानै नखर नखर हाब हाबनानै माइरं मागियो मोसायो एदावलायो गथ' गथायफोराबो गावसोरो जमा ज' ज' जालायनानै मोसायो रंजायो। बायदि ओम सल' दामनानै मोसायो आरो। आरो बोराय बुरैफ्रा मा खालामो होनदों बोराय बुरैफ्रा नखर नखर हाबनानै जौ मादिला बायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बै बैसागोनि समाव बिदिनो नैथि सान थामथि सानावबो ओ सम लायै सम बिदिनो जोङो मागिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। ओम बेनिफ्राय ओ जोङो मागियै मागियै जेब्ला जोंहा बैसागोआ जोबनानै थांनो हमो अब्ला स्नि सानाव जों मा खालामो। बायदिसिना मैगं सेजौ सेथा मैगं जोङो बुथुमनानै बेखौ एवनानै जायो आरो नोंथां गोबां रोखोमनि मैगं जे सेजौ से जोङो बुंबाबो खुगाजों बुंख'नो हाया आरो मैगंफोरखौ आरो नामफोरखौबो गोसोआव गैया बैफोरखौ जोङो खानानै स्नि थारिख खालि जोङो जमा एवनानै जायो आरो जेनेबा सेंग्रा सिख्ला जेब्ला खाना जायो बै दिनखालिबो आरो बबेबा जेनेबा न'खरफोरावबो जोङो बैफोर मैगंफोरखौ खानानै एवनानै जायो आरो सेजौ सेथाम मैगं बैफोर मैगंखौ मानो जायो होनोब्ला जि बायदिसिना मैगं बेफोर मैगंफोरा मुलि मैगं आरो मुलि जोंनि जोंनि सोरगिदिं थानाय मैगं बेफोरथ' गासैबो मुलि मैगं आ नो गोजा बैफोरखौ जोंड़ो संनानै जायोब्ला मा होनो जोंहा देहायाव जानाय माखासे बेराम आजारफोरा जानो हाया आरो दा होननानै जोङो बैफोर मैगं जो बैसागोनि स्नि थारिखाव एवनानै जायो आरो नोंथां बै दिननिफ्राय जोङो बैसागो मागिनाय बायदिखौ जोङो बिदाय होयो आरो नोंथां ओमफ्राय जोङो बैसागोनि अनगाबो जोंहा गुबुन गुबुन बर'फोरा फोरबो फालिथायफोर दङ बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जेरै नोंथाङा बुंलांबाय बैसागो फोरबोनि बेबायदिनोथ' जोंहा दा गायनाय फुनायनि सम नालाय बेनि उनाव जोंहा गायनाय फुखांनायनि उनाव मोन जोंहा नांगोल जांख्रा एबा हाल जांख्रा होननाय मोनसे फोरबोबो नंद्राया आरो ओरैनो मोनसे जोंनि कालसार एबा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे दोरों एबा हारिमुवारिबो होननानै बुंजागोन आरो नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायना होनसै नामा
औ जागोन दे नोंथां
बेबायदिनो जोंहा गायनाय फुनायनि उनाव जेब्ला जोबथा गायखाङो बै जोबथा गायखांनायखौनो नांगोल जांख्रा होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां माने नांगोलखौ नांगोलफोरखौ थिखांनानै दोनथ'नाय जायो आरो गलियाव दिनैनिफ्राय खामानि मावथ'ला एबा खामानि गैथ'ला होननानै दाथ' नै जोंहा गायनाय फुनायनि बोथोरा सोलिगासिनो दङ बेबायदिनो सोरहाबा सोरहाबा गायबाय नाथाय सोरहाबा सोरहाबा गायनो मोनाखै आरो बेनि जाहोनानो जाबाय अखा बेबायदिनो दासिमहालागै सोरखौबा सोरखौबा नांगोल जांख्राबो खालामखांबाय होननाय खोनादों आरो नोंथां नाथाय आथिखालनि जुगाव मा नांगो जांखाराबाव खालामबावगोन नोंथां मोनसे साननांगौ बाथ्रा जानानै फैबाय आरो नोंथां गिबियावनोथ' दा अखा मोनाखै नाथाय सोरबा सोरबा अखा मोननायजों मावजेननो हमबाय आरो नोंथां गोदो गोदायहाय नांगोल जांखाराखौ मानो खालामनाय जायोमोन होननानै बुङोब्ला जोंहा नांगोलजों मोसौजों हालएवनाय जायोमोन आरो नोंथां नाथाय दानि जुगावथ' जोंहा नांगोलजोंबो हालएवला मोसौजोंबो हालएवला आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा फोथाराव एबा माइ फोथाराव आबाद फोथाराव फैयोब्ला जोंहा जौसे जौखोन्दोआव बा जौखोन्दोफोरखौल' एबा नै जौखोन्द'फोरखौल' जोंहा मोसौजों हालएवनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां मोसौ नांगोल बेफोरबायदि लानानै जोंहा माबोरै माबोरै नांगो जांख्रा फालिबावगोन बेखौसो सानगासिनो दं आङो इयुनाव नांगोलबो गैलाबा जांख्राबो गैलाबा लावथिबो गैलाबा टेक्टरजोंसो हालेवजोबो जोंहा दाना दानि बिगियान मुगानि टेक्टरजों आ थेवब्लाबो आङो बोरैजाय फालियोमोन आङो बेखौ फोरमायना होलांसै आ बेखौ जोंहा जेब्ला गायखाङो फुखालाङो अब्ला फालिनाय जायो आरो नोंथां। आ बेबायदिनो नांगोल जांख्रा दिनखालि मा जायो बयबो गामिनि मानसिफ्रा ज'नो सावरि जालायलायोमोन आरो नोंथां। आ बेबायदिनो रां लाया लासेनो मा मदद खालामनो फैयोमोन आरो। ओ माइ गाय जाय दिनखालि मोनसे न'खरहा माइ गायखांगोन आरो। बेबायदिनो बयबो गामिनि सुबुंफ्रा फैयोमोन। आ गामिनि सुबुंफ्रा फैनानै फुङावनो थांनानै आ माइ गायनानै हैयोमोन आरो नोंथां खोथिया खा सेंग्राफोरा बेबायदिनो
आ आलि दाननानै बिदिनो खोथियाबो राननानै होयो आरो बेबायदिनो सिख्ला सिख्लाफ्रा मा माइ गायो आरो नोंथां। बेबायदिनो माइ गायखांनानै दसे समाव साहा लोङो। आ सा लोंखांनानै आरो फिन खेबसे गायफिनबावो आरो। बेबायदिनो माइ गायखांनायजोंनो जोंहा खुसिजों मा खालामो हाब्रुजोंनो फुनलाय लायनानै रंजायो आरो नोंथां सेंग्रा-सिख्ला दाहोना-रुवाथि ज'नो जों बेयाव मा खालामो आ हाब्रुजों गावजों गाव खुबैलायो फुनलाय लायो। बेबायदिनो सल' खननानै रंजायो मोसायो आरो नोंथां। आ बेबायदिनो आरोबाव जोंहा आ हाब्रुखौ सोनानै लाबोयो आरो नोंथां बेबायदिनो गामसाफ्राव मोननानै लाबोयो नङाबा सा आ सा हैनाय बुस्थु फ्राव माखासे बासनफ्राव हाब्रुखौ सोनानै लाबोयो आरो। आ सोनानै लाबोनायनि उनाव मा खालामफैयो जोंहा ओ माखासे जाय न'खराव जागोन नांगोल जाख्रा जादोंमोन बे न'खरनि सुबुंफोरखौ फैनानै फुनफैनाय जायो आरो नोंथां हाब्रुजों मोखां- मोखां फुननानै बेखौ फुननानै बिनि मोखां खौ एखदम हाब्रुजोंनो बिलिरना होनाय जायो आरो। आ बेनि उनावहाय बयबो दुगैस्रां-लोबस्रां जोंहा मा ओंखाम जायो आरो नोंथां। बेयाव जोंहा माखासे दोरोङारि ओंखामफोर जानाय दङ' आरो। बेबायदिनो दोरोङारियाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला अनलाजों अमा मेवाइ बे बे दङ' बिनि उनाव सबायजों ना गोरान सबायजों दाउ बायदि रोखोमनि जोंहा दोरोङारि जानाय दं आरो नोंथां बेखौ जायो। आरो जोंहा दोरोङारि लोंग्राबो दङ' जेरै दोरोङारि लोंग्रा बुङोब्ला जोंहा माइब्रानि जौ, जौ गोरान, जौ गिसि बायदि रोखोम रोखोमनि दोरोङारि जानाय- लोंनायजों जायो आरो नोंथां। बै दिनखालि आ बेबायदिनो जोंहा जाखां- जानानै लोंखांनानै मा आ बेबायदिनो खुगा मेथाइ सल' खनै-खनै जोंहा मा खालामो बै आ नांगोल जांख्राखौ जोंहा बेबायदिनो फालिनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जाखां- लोंखां
बयबो
बिदाय लालायो आरो बेबायदिनो खुलुमलायो गावजों गाव